नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों बर'नि दोरोङारि जानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथा सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनाय नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि दोरोङारि जानायखौ बांसिन जानाय जायो।
औ नोंथां ओ जेरैहाय ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होनोब्लाथाय ओेरैहाय उम फिथाइ सामथाइ दङ गोबां आरो ओंख्रिफोर दङ जेरैहाय अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम, बेफोरो गोबां दङ'। जेरैहाय बेफोर बेफोरनि गेजेरावनो जेरैहाय अनला दाउ बेखौ बांसिन जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ अनलाखौ अनलाखौहाय जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो संनानै जानो हायो आलदा आलदा ओ जेरैहाय जोङो गोथां बिलाइफोरजोंबो जोङो अनला फाख्रि संनानैहाय जायो आरो बेबादिनो ओ दालि आ रि बेफोरजोंबो जोङो अनला संनानै जायो। आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? जोंहा औवा मेवाइ मोनो औवा औवा मेवाइनिबो अनला संनानै जानो हायो। आरो एबा दिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जायो। बेनि गेजेरावनो जोङो अनला अनलाखौ दाउ बेदर बा अमा बेदर बा ना, खांख्राइ, एम्फौ लाथा बेफोरजों जाब्ला गोथाव मोनो आरो।
ओं थारैनो।
औ
नोंथांमोननि जायगायाव अनला खारैखौ गोबां जायो न? औ जोंनि जायगायाव बो नोंथां बिदिनो अनला खारैखौ गोबां जानायखौ नुनो मोनो। बेखौथ' जोङो न' न'बो जानाय नुनो मोनो एबा सोरबा फोर आलासि फैबाबो बिसोरो आलासि फोरनोबो जोङो संनानै होनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। बेखौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जेनेबा जोङो बै ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनानै जोङो उम संनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव जोङो बायदि रोखोमनि होदलानानै जोङो जानाय नुनो मोनो जोंनिया गोबाङैनो होदलानानै जानाय बुङोब्ला थ' बेवहाय जोङो बै ओ न'आवनो जोंनिया ना, दाउला माबा दाउफोर फथायोना बे दाउ दाउला दाउफोर खासि हमना लाबाय दाउला खासि बैफोरखौ सिथारनानैनो जोंनिया बेवहाय हो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबाङैनो होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोनब्ला नोंथांमोननि जायगायाव बै अ माइरंनिफ्रायनो बानाय न' नोंथां औ होनबा माइरंनिफ्राय माइरंखौ मा रोखोमै बानायनानै जेनेबा सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनाय
औ औ जोंनो अनला संनो थाखाय जोङो गिबियाव माइरंखौहाय दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ सिखांनानैहाय जोङो दिंखि बा गायहेन बा मेसिन जोङो दानियाथ' मेसिनानो बाहायजोबो नङा होमबा इसे एसे अन देरनो थाखाय जोङो मेसिनावनो देरनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो देखांना लानानैहाय जोङो सारायावहाय दै होनानैहाय बे दैखौ गोदौहांगोन जेब्ला दैया ग्लब ग्लब होदोंमोन अब्ला जोङो बे देना लानाय उनखौहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय होनाय जायो आरो खायसे खायसे बेबदिनो औ दैजोंबो गलायनानै होयो आरो खायसे खायसेया आरो बेखौ एरनानै होयो जाहाथे बियो थालायावहाय गथा जानानै थाया बिदिफ्राय गाहाय खारै संख्रि बेफोरबायदि होनाय जायो जोङो जुदि बेदर दाउ बेदर बा अमा बेदर बेफोरबायदि होयोब्ला जोङो बेदरखौ गिबियावनो एवग्रोनानै लानांगोन थावजोंहाय फानलु सामब्राम स्रि संख्रि होनानैहाय बेबायदिनो जोङो बेदरा जुदि एवखांनाय जायोब्ला अनलायाव होसननानै होगोन आरो बेबायदिनो जोङो गोबाव गोदौ बोनायनि उनाव अनलाखौ बिनि महराव मोनो आरो बेबादिनो जोङो अनला फारिया मोदोमनो थाखाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया हइजें बिलाइ बेफोरबादि जोङो बाहायो आरो बेबायदिनो जोङो अनलाखौ संनानै जायो आरो जोङो अनलाखौ जा बेफोरबादि जानायल' नङा जोङो औ बर'फोरनि दोरोङारि जेरैहाय हाबा खुंनायावबो जोङो अनेगखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय बर'फोरनि हाथा सिनि हाबा बे हाथासिनि हाबायावहाय हिनजाव गोदानखौ जोङो इसिं खनायावहाय अनला संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां एबादनो जोङो औ हिनजाव गो दाना अनदला संनानैहाय बेबदिनो हौवा गोदान आरो बिनि बिसिफिनो
ओंखाम खुरनानै होयो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि हाबायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा लोगोसेनो बर'फोरा आघोन मासाव ओंखाम गोरलै जायोना बे ओंखाम गोरलै जानायाव आरो जोंहा लाइ बिलाइजों दाउ बेदरजों अनला फाख्रि संनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबादिनो बर'फोरा औ बर'फोरा बेबादिनो बेखौ जानाय महरैल' नङा गोबां हाबा बा बे ओंखाम गोरलै जानाय बे बेफोर फोरबोआवबो जोङो अनलाखौ बाहायनाय नुयो आरो नोंथां। बेबादिनो औ। बेबदििनो जोङो अनलाफोराव लाथा एम्फौ बा खांख्राइ बेफोरखौ होद्लान जायोबाबो साबसिन मोनो आरो नोंथां थावनाय बेबादिनो जोङो औ अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो हानो जायो आरो जोंनो अनला संनो थाखाय दाहाय जोंनो मा नांगोन खारै बे खारैखौ जोङो अबेनिफ्राय मोन मोन होनोब्लाथाय जोङो गावबागावनो न'आवनो बानायनानै लानो हायो जेरैहाय जोंनियाथ' बयबो न'आव थालिर दं अ थाखाय नङा होनोमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो औ बे आथिया थालिर दंफां जोङो दाननानैहाय फिसा फिसा दानस'नानैहाय जोङो जिरनानैहाय सान्दुंखौ फोरानो आरो नोंथां औ बिनि मादायाबो गोबाब जायो बेनि मादाखौबो जोङो दान हख'नानैहाय फोरानो बेबायदिनो फोराननानै जे खला रारगोन अब्ला जोङो बेखौ सावो आरो अराव अराव सावनानैहाय बे ओंखारनो हाथ'फ्लाखौहाय जोङो दै होनानैहाय सरो आरो। ओंखारनाय आरो सिखौनो जों खारै महरै बाहायो आरो नोंथां।
नंगौ नों थांथार ओरैनो
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा रोखोमै अनलाफोरखौ संनानै जायो नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा
नंगौ नोंथा थारैनो नोंथाङा बुंनाय बदि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो बिदि संनायखौ नुनो मोनो बे बेखौथ' जोङो बै माइरंनिफ्रायनो बानायो माइरंखौ दसे सम सोमना दोनो जाहाथे बेयो रुइनाय रुयो बेनि उनाव जोङो लाखाफोरावनो सुस्रोननानै माने दै होनानै सोङो दैखौ माबानानै दैनिफ्रायबोोखांनै जोङो बेखौ बिदिनो थुबसिफोरावनो जोंनिया देनाय जायो देखांनानै जिे गुन्दै जाबाय बै गुन्दैखौनो जोङो जेनेबा अरजोंनो सुनानै जेनेबा बेवहाय जोंनिया फुदुंना लाग्रोयोना दैखौ दैया ग्लब ग्लब जोंनिया गोदौवो बेवहाय जोङो होद लानानै एसे आखाइजों माने बाय बाय होनाय जायो आरो नोंथां। आरो जेब्ला बेवहाय होगोन होनानै जोंनिया नांगौ मुवाफोर संख्रिफोर एबा बानलुफोरखौबोथ' जोंनिया बै माबा देनायावनो जों माइरं देनायावनो होफानाय जायो देफानाय जायो। सामब्राम गुफुरफोरखौबो जों देफायो हाइजेंफोरखौबो जोङो बेजोंनो देरफानाय जायो नालाय बेवहाय जोङो ए बेले गुबुनै होनो गोनां जाया आरो नोंथां आरो बिदिनो होखांनायनि उनाव बेयावहाय जोङो सारै ओ गुदुङाव जि दै फुदुंना लादोंमोन बेयावहाय जोङो होबाय होनायनि उनाव जोंनिया एरना होबाय थानांगौ जायो माब्लाबा बियो गथा खानो हमो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय खारैखौ जोङो होनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्रायबो खायफाखौ बानायनाय नुयो आरो जोङो बिदिनो जोंनिया बै बेसर गायखांनानै जि थालांनाय बे निफ्रायबो जोङो ओ सावनानैनो बिदि दिहुननायखौ ओ हांगारथ्लाखौ जोङो बेसर हिसाबै बाहायनायखौबो जोंनि जायगायाव नुनो थाङो आरो नोंथां बिदिनो जेब्ला बे बेसर माबानिफ्राय बेसरनिफ्राय बानायनाय बे खारै आरो ओ खारै एबा जोङो जिखौ सरनायनि उनावथ बेयो खारै रोसि जाबाय नालाय बे खारै रोसिखौनो जों बेवहाय ओ होदलानानै जोंनिया बे अनला खारैनि बिमुं मोनबाय आरो बिदिनो बेवहाय जोङो जानो थाखाय बायदि रोखोमनि होद लानायखौ नुनो मोनो खायफाया एम्फौ लाथाखौ होद लानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गोबाङैनो खायफाया आरो औवा मेवाइफोरखौबो होद लानानै जायो स जों बेयो जानो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां
औ दंबो नोंथां औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों अनला खारैनि बागै सावरायनानै मोजां मोनबाय
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय बे अनला खारैनि बागै मिथिनानै जोबोद ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन
गोजोन्थों नोंथां औ